हेलौ
हेलौ नोंथां
अ खोनादों नोंथां
औ आं नोंथांजों ओ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय। आं नोंथां जोङो जों बर' हारिनि जानाय लोंनाय मैगंफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो होनना हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना।
अ सम दङ नोंथां सावरायजागोन।
अ दा अब्ला आङो एसे बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावराय ओ नोंथांनो फोरमायग्रोसै नङा होमबा नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां।
औ ओ‌ दा जोङो बर'फोरनि जानाय लोंनाय मैगंफोर ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै ओ गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जों गिबियाव फार्स्ट मखौ मिथिग्रोलाय जेन'ब जोंहा अनला अनला ओंख्रि मिथियो जों नङा होमबा
औ
बिदिनो अनला मिथियो ओमफ्राय सबायजों दाउ बा सबायजों अमा अमा गोरान ओ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय साम' सबायजों साम'
औ
ओमफ्राय बिजोंनो नार्जिजों अमा ओमफ्राय बिदिनो मा होनबावगोन बेखौ उम एसे बावलायलांबावबाय आं बारा ओंख्रि सङा नालाय एसे बावलाङोबो मालाबा दा आं नोंथांजों जोङो अनलाखौ माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै माने एसे आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन मानोना आं बांद्राय ओंख्रि सङा सङोब्ला जेनेबा अनलाखौ माबोरै सङो आं मिथिगौब्लाबो एथ मोजाङै नोंथांनो फोरमायनो हानाय नङा दा आं नोंथांनो बेफ्राय मिथिनो हास्थायदों आरो दा नोंथाङा आंनो एसे अनला ओंख्रिखौ जोङो माबायदि सङोब्ला। जेनेबा मोजां गोथाव जायोब्ला माबायदि संना संनाय जायो बेखौ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिजानो लुबैदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ ओ बिदिब्ला जोङो आङो फोरमायनो एसे अनला ओंख्रिखौ जोङो माबायदि संनाय जायो होनोब्लाथाय ओ आंबो बारा एसेबां बिदि रोंबाङा नाथाय अब्लाबो आं जे सेबांखिनि हायो आं बेसेबांखौ नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन आरोखि
औ‌ नोंथां।
औ अनलाजों दाउजों जेब्ला जोङो संनो थाखाय थियारि खालामो अब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो अन गुन्दै नांगौ जायो। अब्ला बे जों अन गुन्दैखौहाय जोङो। माइरंनिफ्राय जोङो दिहुननानै लाग्रोयो आरो माइरंनिफ्राय जोङो देनानै बे उन अन गुन्दैखौ जोङो थियारि खालामनानै लाग्रोयो। ओ बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला दाउ बेदरजों संनो नाजागोन अब्ला ओ दाउखौ दाउ बेदरखौ जोङो सुनानै बेबायदिनो ओं औ सुनानै जोङो थाव थावआवहाय ओ बानलु संख्रै होखांनायनि उनाव जोङो बे बेदरखौ सेरग्रोनानै लाग्रोगोन आरो। सेरग्रोनानै लानानैहाय ओ जोङो बेयावनो माखासे मस्ला मस्लि नोंथाङा मा मस्लाखौ होनो गोसो बे फोरखौ होजागोन बिनिफ्राय संख्रि हालदै बेफोर गासैखौबो बे सेरनाय समावनो होजागोन आरो। बिनिफ्राय बे बेदरखौ दसे समनि थाखाय खोबहाबनानै दोनगोन बेनिफ्राय ओं जेब्ला ओ बे बेदरखौ दसे समनि थाखाय खोबहाबनानै दोनगोन ओ बेखौ रब सान्दि स खोबहाबनानै दोनगोन आरो बिनिफ्राय खोबहाबनानै दोन खांनायनि उनावहाय ओ बिदिनो अन गुन्दैफोरखौ होनानै दैफोरखौ होनानै आङो संनायफोरखौ नुयो आरो। आङो आं संफेराखै नाथाय जोंनि ओ नखरनि मानसिफोरखौ बा जोंनि साखाथिनि ओ सुबुंफोरखौ आङो संनाय नुयो आरो नाथाय आङो संफेराखै आरो दासिमबो। औ बेबायदिनो संनाय नुयो आरो। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि नखरनि बा नोंथांमोननि ओ साखाथिनि सुबुंफोरखौ संनाय नुयो खोमा नोंथाङाबो माबोरै संनाय नुयो बेफोरखौ एसे फोरमायजागोन?
औ नोंथां ओ नुयो नुनाया थेवब्लाबो जों आरो हौवासा मानसि नालाय बांद्रायो बिमाफोरनि संनायखौनो जायो नालाय ओंखाय बांद्राय गोसो थाया माने। जोंनिथिंबो अनला संनाय बा अनलाजों औवा मेवाइजों अनला संनायखौ एसे फोरमायना होनोसै आं बोरै सङो ओ बेवहाय मा माबाफोर एसे गोरोन्थिबो जालांनो हायो गोरोन्थि। नोंथाङा गोरोन्थि जायोबा माबाना होबानो जाबाय। ओ जेनेबा जोङो औवा मेजों अनला संनायनि सिगाङाव जोंनो नांगौ जाबाय जोंनो माबाखौथ माइरं जोङो गिबियाव माइरंखौ सोंना दोननांबाय दान्दिसे सम सोमना दोननानै बेखौ जोङो बा ओ जों खायफा थबसिफोरावबो देना लायो दानियाथ जेनेबा माबा मेसिन ओंखारबाय नालाय ग्राइन्डार लाइननि नङा होमबा बेफोरावबो जोङो गुन्दै खालामना लायो। लानानै बेखौ अन गुन्दै खालामना लाबाय लानानै सिगांनि मानसिफोराथ जोंनिया उवाल ना मा होनो बेयावबो जे देयोमोन आरो अन गुन्दैखौ बिदि देना लाबाय लानायनि उनाव बिदिनो जोङो अनला खारै होनना बुङबोबायथादों जोंनो। गिबियाव अन गुन्दैजों लोगोसे जोंनो खारैखौ नांथारगोन नङा होमबा बिदिनो बै थालिर फस्टजों जोंहा खारि जा जोंहा खारि जिरनानै जोंहा सावना लानाय जोंहा खारि थायोना बेखौ गिबियाव जोङो मायावबा माबानानै बथलफोराव जोङो सरना लाग्रोबाय बराययानो साफानो नङा होमबा। खारिखो एसे सरना लाग्रोबाय लानायनि उनाव जोङो खारै अन गुन्दै बिदिनो जगार खालामनायनि उनाव जोङो औबवा मेवाइजों संनो गोनां जायोब्ला औवा मेवाइखौ जोङो औवा बारिनिफ्रायनो मोजाङै दानना लाना फैनाय जाबाय। दानना लाबा बिदिनो। साफा खालामनानै एसे फिसा फिसा हाना लाबाय खायफाया गिदिरबो हाना लायो जेनबा। औवा मेवाइखौ गावनि गावनि गावनि गोसोबायदि खालामना लानो हायो आरो जोंनिथिं सोर बा गिदिरबो हायो फिसाबो हायो। बिदि हाना लाबाय लानायनि उनाव दा दाउजों संगबा बिदिनो दाउ बेदरखौ मोजाङै एवफ्रानना लाबाय। खायफा एवफ्राना लानायनि उनाव बिदिनो ओ मा खामबाय ओ खायफाया एवफ्रामना लानाय समावनो बेदराव दैखो होखायो बा जोंनिया नैरैबो खालामो जेन बेदरखौ एवबाय थानाय समावनो बै हानानै दोननाय जेनबा औवा मेवाइखौबो बेखौ एवफाना लायो। बै बेदरजों लाबजों दसे एवफाबाय एवफनायनि उनाव बेवहाय दै होबाय दै होनानै एसे गोदौनो होबाय आरो ग्लब ग्लब गोदौनो होनायनि उनाव जों मा खालामबाय ओ गोदौनाय समाव जोङो खारदैखौ होना होयो आरो खायफाया जोंनिया बिदिनो खारदैखौ होबाय होनायनि उनाव दसे गोदौ होबोबाय गोदौ होबोनायनि उनाव जोङो बै देनानै दोननाय जोंनिया जा अन गुन्दै बेन अन गुन्दैखौ खायफाया दैजों मि क्स खालामनाबो लायो लानानै दैजों मिक्स खालामनाबो हरो आरो एसे एसे हरबाय बै गोदौबाय थानाय ओंख्रियाव होयो ओमफ्राय खायफाया मा खालामो बेखो दैजों मिक्स खालामा लाफानो बिदि अन गुन्दैखौल' आखाइजों फ्रि फ्रिबो होयो आरो होनानै बि एरबाय थानांगौ जायो नङाब्ला मानोना बै अन गुन्दै होनाया सिङाव थांना खामथाबो नङा ओमबा सिङाव बिदिनो एरनानै नांगौ ओ समसिम बिदिनो संनाय जायो आरो संनानै नों बिदिनो जानो हानाय अबस्थासिम फैब्ला जानाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो आंनो मायावबाफोर एसे गोरोन्थि जालांदोंबो जानो हायो नोंथां। माने आं बांद्राय संनायखौ नायबाय थाया नालाय। नायनाय जाया नाथाय जानानै गोथाव मोनो आरो।
औ औ नोंथां आं सानोखि नोंथांनि बुंनाया थिगानो जादों होननानै आंबो संफेराखै नालाय ओमफाय आंहाबो बारा एसेबां बिनि बागै नलेज गैया आरो थेवबो आं सानदोंखि आंनिख्रुइ बारासिन नलेज नोंथांनियाव दङ खोमा होननानै आरोबा नोंथांनि नोंथाङा जेबायदि बुंलांबाय बेबायदिनो संनायफोरखौ आंबो नखरफोराव संनायफोरखौ नुयो आरोखि। औ बे जों लोगोसेबो जोंनि ओनसोलथिंजाय आङो नुनो मोनो बिदि साम'जों ओ सबायजों आरो मैथाजों ना जों बेफोरबायदि आरो ओ थास'फोरनिफ्रायबो थास' बिसं थास' बिबा थास' आइ थें बेफोर गासैखौबो संनानै जानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलथिंजायबो ओ नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बिदिनो आरो बेलेग मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोर ओ जानाय जायो खोमा नोंथाङा एसे फोरमायजागोन
औ मिथिंगायाव मोननाय जेनबा खाबथिंनाय मैगंफोरफोरखौ होनदों नामा नोंथाङा?
औ औ जेखौ जोङो जेनेबा हाग्राफोरनिफ्राय खानानै जेरै दिंखिया बेफोरखौ
अ जायो जायो नोंथां बिदिनो दिंखिया थाहैबाय हाग्रानि होनना बुंङोब्ला बेनिफ्राय बिदिनो बै ओ जोंहा मेसें बोथोर समायाव माइ माइ हाना थानाय फोथारफोराव जोंहा लांदां फोथारफोराव मानिमुनि होननाय मोनसे मुलि दंफां जायोना जोङा ना बे मानिमुनिफोरखौबो जोङो ओ दाउ बेदर फोरजों संना जानाय नुयो आरो खायफा आलुजोंबो संना जायो बिदिनो ओमफ्राय बै बायदिसिना मेसेंनि आबाद मावनाय कबि बायदिसिना आबाद मावनायाव जोङो हाग्रानि मैगं जेरै दरं फुल ओमफ्राय बिदिनो फु फुदुना बुथुवा बिदि ओरै होननाय मैगंफोर रज'योना हाग्रानि ओम फ्राय बिदिनो कुट्रा कुट्रा जि होनो जोङो मोनसे कुट्रा सु गोनाङा बेखौ औ औ औ बेखो गोबां जायगायाव गोबां ओ आलदा आलदा रोखोमैबो बुंनाय जायो जोंनि जायगायाव कुट्राखौनो बुंनाय जायो। जोंनिया माने एसे एसामिस आरो बेंगलिफोरजों नांजाबनाय गामि नालाय थ' जोंनिया खायफायाव माने एसामिस फोरनियाबो हाबनानै थायो आरो दा बेफोर कुट्रा बै फुदुना गुथुवा ओमफ्राय मानिमुनि थाबाय ओमफ्राय मोनसे थुनथिनि होननायबो दङ मोनसे मैगं बिदि थुुनथिनि बोदों बायदिसिना मैगं ओमफ्राय बिदिनो मा होनो इखो दाउ फेन्दा ओमफ्राय दैज्लां बोथोरफोराव माइ गेजेराव रज'नाया बै सिफुं मेगं ना मा होनोमोनथाय?
औ
सिफुं ओमफ्राय बिदिनो हेलाइसि दङ ओमफ्राय कलम बायदिसिना मैगंफोरखौ बायदिसिना समफोराव जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथांनि बुं औ औ नोंथांनि बुंनाय बादिनो जोंनिथिंजायबो बेबायदि ओ संनायफोरखौ बा ओ बिदिनो हाग्राफोरनिफ्राय खानानै लाबोनाय दिंखिया बेफोर मानि मुनि दुब्लिफोरनिफ्राय्र खानानै बेफोरखौ लाबोनानै संनायफोरखौ आंबो नुनो मोनो आरो जोंनिथिंजायबो।
औ औ नोंथां ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम ओ बै जोंहा ओ अमाखौ अमा अमा बेदर न' बर'नि होनबाथ' जोंहा अमा बेदर नङा होमबा? दा बे अमा बेदरखौ नोंथांनिथि मा मा जों जायो बा मा मा रोखोमै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानो हागोन नामा?
अ अमा बेदरखौ जोंनिथिं माबायदि जायो होनोबाथ' ओ अमा बेदर खौ अमा अमाजों आलुजोंबो जायो आरो अमा बेदर बिदिनो अमा आन्थाबो अमा बेदर आानथाबो बेफोरबायदिबो जायो आरो बेजों लोगोसे जेरै ओ गुबुन गुबुन मैगंफोर जेनेबाहाय ओ उम जेरै ओ माबे रोखोम नङा ना जेरै थास' थास'फोरजों बेफोरजोंबो अमाफोरखौ जायो आरो अमा बे
औ नंगौ नोंथां बिदिनो अमाखौ जोङो जों नोंथांमोननिसिंबो जेन'बा ओ नारजिफोर दंबो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नारजिफोरजोंबो बेफोरजोंबो जानाय जायो।
औ बिदिनो अमाखौ फोराननानै बा सबायफोरजोंबो जों संना गायो नङा होमबा?
औ औ नोंगौ।
औ नोंथां। ओ बिदिनोथ' बर'नि, औ औ दे नोंथां बुंजागोन दे।
ओ जोंनिथिंजायबो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन मैगंफोरजों अमाफोरखौ संनानै जानायफोरखौ आङो नुनो मोनो आरो। नोंथांनिथिंजायबो फोरमायजागोन।
औ जोंनिथिंजायैबो बिदिनो जायो ओ अमा होनना बुङोब्लाथ' जोंहा अमाजों नार्जि जाखायो। गोबाङानो अमान आरजि होनबाथ' बुंनाङा आरो बयनिआनो। ओमफ्राय बिदिनो अमाखौ अमाजों आलुजों टमेेज' होनाथ' जाखायो ओमफ्राय खायफाया अमा फोरानना दोननानै आसारबो बानायना जायो जेनेबा अमानि आसारफोर बानायनो हायो जोङो नङा होमबा। ओ एसे गोबौ सम जानो थाखाय जों आसार बानायनाय दोननाबो जानाय जायो। ओ बिदिनो अमा फोराननायजों सबायफोरजों जायो बिदिनो गोबां रोखोमै अमा नार दि बिदिनो गोबां रखोमै जायो आरो नोंथां। दा आं नों थांजों बिदि रायल्लायनानै जोबबोर मोजां मोनबाय जोंनाथ' राय्लायनाय समाव जाबाय नोंथां न'?
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय बै संनाय खावनाय बा बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै मिथिनानै आं जबोद मोजां मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो मोजां मोनबाय।
दे नोंथां होनबा लाखिथ'नोसै जों नङा होमबा?
औ जागोन नोंथां।
दे।